औ
औ नोंथाङा मा खालाम खालामबाय दङ दा
ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां
सानजौफुनि ओंखामफोर जाखांबायबा
औ जाखांबाय
औ नोंथाङा जुदि दसे सम दङमोनब्ला आं नोंथांजों फंसे आयदानि सोमोन्दै राव रायज्लायनो सानदोंमोन
औ रायलाय जागोन दे
आयदायानो जाहैबाय मिथिंगायारि अलखद
औ
जेरै बुंनो थाङोबा दानि जुगाव मिथिंगानिफ्राय जोंनि मानसिनि जिउ खुंनाय जिब जुनार जिउ खुंनायाव माबायदि गाज्रि गोहोम खोख्लैदों बेनि सोमोन्दै आं रायज्लायनो सानदोंमोन
औ
दा नोंथाङा मिथिंगानि अलखदनि सोमोन्दै मा मा मिथिंगानि खहानि थाखाय जोंनि मानसिया माबायदि जिब जुनारा जिउ खुंनायाव माबायदि गाज्रि गोहोम खोख्लैदों बेखौ नोंथाङा एसे बुं फोरना होलाय
औ जागोन नोंथां मिथिंगायारि अलखद होनोब्लाथ' सरासनस्रायै जोंनि बुहुमा सुबुं गोनां जायगा नाथाय एखनब्ला समाव मिथिंगायारि जाथायफोरा बुहुमनि सा बाहागोआव उल्थां फाल्थां खालामना सिन्थायाव बा अल खदाव खोख्लैयो आरो। अरगें बेरफ्रुनाय फैलासेम दोहौफोरा बुहुमखौ उथां फाथां खालामनो बा खालामो। बे जों मिथिगौ जे बेफोर जाथाया जायोब्ला हमथानो बा होबथानो हाया। थेवबो जों माबोरै जायो बेखौ मोजाङै मिथिगौ। बेफोर जाथायफोरा बुहुमा खारबाय थानाय समावनो जायो। जेरै अरगें बेरफुनाय। बुहुमनि गोरबो सिङाव गलिनाय लाव लाव मेगमाफोरा बेरफ्रुनानै बुहुमनि सा बाहागोआव गावस्रानानै ओंखारबोनायखौनो लाभा बुङो। सरासनस्रायै अरगें बेफ्रुनायखौ हाजो थिखिनियाव बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ
बेखायनो बेखौ गुदियै अरगें हाजो बेरफुनाय बुङो। लाभाया गोसारनानै गासै खाथिनि जिब जुनार बा बिफां लाइफांफोरखौ खैफोदाव खोख्लैयो। मानो होनबा मिथिंगायाव सोनारनानै अर्गें बेरफ्रुनायखौ मोनथाम बाहागोआव राननो हायो। बेफोर जाबाय सांग्रां अरगें हाजो, उन्दुहाबनाय अरगें हाजो आरो गोथै अरगें हाजो। दा सांग्रां अर्गें हाजो होनब्ला सांग्रां अर्गेंन हाजो बेरफुनाय सांग्रां अर्गें बेरफुनायफोरा अराय समाव बेरफ्रुबाय थानो हागौ। सिगांबो आरो दानो बेरखांनोबो हागौ। बेबादि अरगेंखौ सांग्रां अरगें बुंनाय जायो आरो।
औ
सांग्रां अरगें बेफ्रुनायफोरा प्रसान्त' लैथोमायाव सोरगिदिं आथाम बायदि गोसारनानै दं।
उम
बिसु पियास हाजो फुजि हाजो। आरो इरेबास हाजोफोरा सांग्रां अरगें बेरफ्रुनायनि मिथिसारनाय जायगा आरो।
उम उम।
आरो उन्दुहाबनाय अरगें हाजो जाय अरगेंफोरा गोबाव समहालागै बेफुवा लासिनो दं नाथाय इयुनाव बेरफ्रुनोबो हागौ आरो।
उम उम
बेखौ उन्दुहाबनाय अरगें हाजो बुंनाय जायो। आरो गोथै अरगें हाजो जाय बेरफ्रुनायफोरा थादोबाय। बे बेरफ्रुनायखौ गोथै अरगें हाजो बुंनाय जायो। बेबादि बेबादिनो बेफोर बेरफ्रुनाया दैयाव जायोब्ला बायदि दिपफोर सोमजिखाङो। अरगें बेेरफ्रुनाया मिथिंगानि थासारिखौ गिख्रंथाव खालामो आरो बेफोर बेफ्रुनाया गासै जिउनांफोरखौ दसे समनि गेजेरावनो फोजोबस्रांनोबो हागौ
नंगौ
बेबादिनो बांग्रिं जा बांग्रिंनि जाथाय बे जाथायाथ' जोंनाव गेजेर गेजेर जाबायानो थायो। दा बांग्रिं होननाय होनना बुङोब्ला बांग्रिङा बुहुमनि साहा बाहागोआव हरखाबै मावखांनाय जाथाय बुहुमनि सा बाहागोआव बांग्रिं मावनाय जाथाया सोमावग्लुङो। बांग्रिं मावखांनाया खायफा जायगाखौ गोजौ गाहाय खालामनो हागौ। बांग्रिं मावनाया बुहुम सौग्रावनायनि जाथायाव सोमजियो आरो
औ औ
बे जाथाया माबेनिफ्रायबा जागानि जागायनाय जायो बे जायगाखौ जाथायनि मिरु बा अथुमाय होनना बुङो।
उम
बांग्रिं सोमजिखांनाय थिख सायाव थानाय बुहुम बिहुंफोरखौ मिरु बाहागो बा गाहाय बाहागो बुङो आरो
औ
गिदिर बांग्रिं जाखांनायनि उनाव फिसा फिसा बांग्रिं बा खमफिनायफोरा समाव जाबाय थायो बा जों जाबाय थानायखौ नुनो मोनो। बेबादिनो बांग्रिं मावनायखौ
बांग्रिं मावनाया न' बां लामा दालां बान्दोफोरखौ खहा खालामनायजों लोगोसे मानसिफोरखौबो फोथैयो आरो।
औ
बेबादिनो अर खामनाय हाजोनिफ्राय हा आरो अन्थाइ गु गानाय आरो दैनि दोहौ बायदिफोरा बांग्रिंनि गेजेरजों बांसिनै जायो आरो।
औ
दैनि दोहौ जों मिथिमोनबाय दि दैनि दोहौआ बांसिनै दै गेजेरावनो जानां
बांग्रिंनिफ्राय फैयो। दैनि दोहोखौ सुनामि होननानैबो जोङो मिथियो।
औ
दैनि फैलासिमा गोजौ जानानै दाहारजों फैना बोरि बाहागोखौ बा लैथोनि सेर बाहागोखौ सुस्राङा गासै जिउनांफोरखौ खैफोदाव खोख्लैयो आरो दैनि दोहौआ अरगें बेरफ्रुनाय हा गुगानाय दैनि सिङाव बांग्रि मावनाय आरो बायदिनिफ्राय सोमजिखाङो। आरो दैनि दोहौआ गिख्रंथाव दाहार गोजौ गोख्रै फैना हा बो हा बाहागोखौ बुफ्ले फैयो आरो जेब्ला जोङो सुनामिनि जाथायफोरखौ नायो दैनि बाहागोखौ बुगाखांनाय बायदि जों नुनो मोनो।
बेबायदिनो बेफोर जाथायफोरा बुहुमखौ बायदि जाथायफोरजों थेर बेथेर खालामो आरो।
औ
अरगें हाजो सोमजिनायाव बुहुमनि बिखङा सोलायनायजों लोगोसे मानसियाबो खहा जायो। बेबादिनो अरगें हाजो मोखांजों ओंखारनाय लाभाया हाजो बा ज जौयेन सोमजिनो हा सोमजियो। बेबादिनो अर हाथ'फ्ला उखुन्दै सेल बायदिफोरा बारमण्डलखौ सोलाय सोल' खालाम मो।
औ
बांग्रिं मावनाय ओनसोलाव खायफा बाहागोआ गोजौ आरो खायफा बाहागोआ गाहाय जानानै थायो।
उम।
लोगोसे हा खुरखानानै बुहुम बिखुंनि सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिनि थाखायनो जोङो मिथिंगाजों गोरोबफानानै जों बायदि जिउ खांनो बा हाबा हुखाखौ मावनो बा सोलिनो हायोब्ला बुहुम मावखांनाय खैफोद खैफोदनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो बेखायनो मिथिंगाजों गोरोबथाना थानो हायोब्ला बेफोर अलखदनिफ्राय एसेब्लाबो जोङो रैखा मोननो हायो आरो
औ औ
थिगानो नोंथां दा मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय होनोबा जों बिफां लाइफां दाननायनि गोजानाव थानांगोन दा बिफां लाइफांखौ जों दानोबा माखासे हाजो हालाफोरनिफ्राय जों बिफां लाइफां दाननानै लाबोनायखौ नुयो दा बेफोरबायदि बिफां लाइफां दाननायनि जाउनाव माखासे अखा हायैबाय थायोबा बेफोरनि हा फोराहाय खहाय खहायख्लानो बिराद गोरलै जायो। खहायख्लानि जाउनाव गाहायाव थानाय न' बांफोरा खोबसिन जानायखौ जों माखासे नुनो मोनबोबाय द बेफोर बेनिखायनो जे हाजो खाथियाव थानाय मानसिफोराबो बिफां लाइफां दाननायनि गोजानाव थानांगो नाथाय खायफा बांसिनखौनो नुनाय मोनो हाजो हालानि बिफांफोरखौ दाननानै न' बां लुनाय फाननाय आरिफोरखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव बिफां लाइ फां बांद्राय बाहायनायनि थाखायनो गावबा गावनि जिउखौ जों फोजोबनानै लानो गोनां जायो नङा ओमबा थ' नोंथांजों रायलायनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय दिनै मिथिंगायारि अलखदनि सोमोन्दै थ' नोंथां जोंनि रायलायनायखौ बां बेखिनियावनो दोनथ'नो होनना सानबाय
औ दे बिदिब्ला